अ खोनादों ना नोंथां अब्ला आं नोंथांजों बर'फोरा बोरैहाय जिब जुनार फिसियो बिनि सोमोन्दै नोंथांजों आं सावरायनो हागोन ना?
नोंथां थारैनो।
औ जों जिब जुनार फिसिनाय होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो संसार जाबोनायफोरनि बर'फोरा बे बुहुमाव जोनोम मोनदों बै समनिफ्रायनो बर'फोरा अ जिब जुनारखौ गाव गावनि लोगोआरि बा गावजों थाफानाय हिसाबै जोङो सिब अ फिसिबोनायखौ जों नुबोदों। जेरै मस्क औ बो बोरमा दाउ अमा बिदिनो जोंङो सैमाफोरखौबो जोंङो बायदि ओ फिसिनाय जायो आथिखालाव। आरो जोंङो ओ जाय ओ मोस अमाफोरखौबो बोरमाफोरखौबो जों फिसियो आरो फिसिनानै जोंङो ओ बेखौ जोंङो फेदेरनानै फोलावनानै जों बेखौ ओ थाखा फैसा नांगौ जायोब्ला जोंङो बेखौ फानहरो आरो मोसौ फोरखौबो जोंङो थाखा फैसा नांगौ जायोब्ला जों बिदिनो फारहरो जाय न'आव न'आव मानो जों बेखौ रांखान थिनि बेलायावबो ओ जिब जुनारखौ जोंङो बाहायनाय जायो आरो। जेब्ला नोंनि नांगौ रोखोमनि ओ फैसा अभाब आंखाल जायोबोब्ला नों बेखौ मोसौखौ फाननानैबो नों रां खामायनो हायो। बिदिनो बर'फोरा आबाद मावनायजों लोगो जे जोंङो जिब जुनार न'खराव फिसिनायखौबो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो नुबोदों आरो बै जे बिनिफ्राय जोंङो गोबां रां आरजिनोबो हायो सोरबा दाउ फार्म अमा फार्म बोरमा फार्म बिदिनो ओ खालामनानैबो जों दिनै न'खरखौ खुंबोनायखौ जों दिनै बर' सु समाजाव नुदों। आरो आं बुंनायनि जाहोना बेनो जे बोरैहाय जोंङो बेखौ लांफायोब्ला जोंङो गाबायनि आथिंखौबो नोंङो गावबायनाय आथिङावबो नोंङो गसंथाना थानो हायो। माने जिब जुनारजोंबो जोंङो ओ फिसिनानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो। दिनै जों आथिखालाव नुबायनो दं जोंङो जेनेबा गावबायनि आथिङाव दिनै ओ गसंना थानो हानायखौ जों नुयो। अमा फार्मजोंसो नों गोबां रां आरजिनो हायो। जोंनि न'खर न'खराव गासिनियावबो दायो न'मा अमा बोरमाखौ जों नु-नुयो। आरो न'फ्रोमबो जों बुंनो थाङोब्ला जोंङो बर' न'खराव अमाया थाखागोन आरो बेयो माजबि। मानोना जोंनि खालाय दैफोन जानायफोर औ बाहायनो थाखाय जोंङो अमानो आदार होफायो जायखौ न'नि नोंनि जाखोन्दा खालायफोरखौ जोंङो अमाफोरनो होनायखौ जोंङो दिनैसिम नुबोयो आरो। अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय अमाखौ ओ बोरैहाय फिसियो बा मा आदबजों फिसिबोनायखौ नोंङो बांसिन दिनै नुनो मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
हागोन नोंथां। थारैनो ओ जोंनिया जुनार फिसिनाय होनोब्ला जुनारा जोंखौ ओ रांनि बेलायावल' ओ मदद होआ बियो ओ जोंनि गोबां खामानि मावनाय जेरै हालेवनाय एबा ओ गाइखेरनिफ्राय जोंनिया प्रटिन बेफोरबायदि गोबां ओ मुवा बेसादावनो जोंखौ जुनारा मदद होयो आरो दा नों नोंथाङा आंखौ सोंदों अमाखौ माबोरै फियो बेखौ आङो नोंथांनो फिननाय होननि ओ जोंनि ओरैखैजा ओरै ओ अमाखौ ओ अमाया बांद्राय सान्दुङाव थानो हाया नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो अमाखौ एसे साया जायगायाव जोंनिया दोननाय जायो ओ जायफोरा गोबां अमा दङो अमा लायो बिथांमोना एसे फारम बायदि न' बिसोरनो थानो हानाय न' जायखौ जों गन्द्रा होनो बे खौ लुना होनाय जायो अमानो बेनिफ्राय ओ जों अमानो जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जों अमानो जाग्रा आदारखौ ओ गुन्दै सिरा सापर पालिस बेफोर बायदि गोबां ओ जाह थाइ बाजार एबा गलानि निफ्राय मोननाय ओ बेफोरखौ जों होनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओ बेफोर खौ होनायनि अनगायैबो जोङो जा मैगं थाइगंनि ओ रेजेक एबा मैगं थाइगं आरो थास' बेफोरबायदिनो गोबां हाग्रानिफ्राय बुथ बुथुमनानै बिसोरनो दाना हिसाबै रुनानै जों गुन्दैजों ओ मिक्स खालामनानै होनो हायो आरो ओ अब्ला बिसोरनो बिसोरो गोबां भिटामिनबो मोनो जा मानोना हाग्रानि मैगङा ओ गोबां भिटामिन थायो नङा बेनिखायनो अमाया एसे ओ गोबारैनो जा गुन्दैल' होबाय थानायनिस्राय एसे थाब देरो होननानै आङो नुनो ओ मोनदों आरो खोनानो मोन्दों आरो बर'फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो जुमाय सावनाय बेखौ जों नुनो मोनबोदों बे जुमाय सा सावनानै जा अफ्रि ओ जोङो मोननो हायो बे अफ्रिखौबो बे अफ्रिखौबो जोङो अमानो होनायखौ आं नुनो मोनबोदों आरो।
नोंगौ नोंगौ खोनादों नोंथां। थाङा बुंनाया थारैनो। औ। जोंनि साइ दावहाय अमाखौ जोङो ओ अमाखौ जोंबो बिदिनो जेनेबा थास' हाग्रानि थास'फोरखौ रुनानै ओरैनाय नों ओंखामजों गुन्दैजों आरो दानाजों बेखौ मिक्स खालामनानै होनायखौ जों नुबोदों आरो बिदि। खालामोब्ला जोंनिया थाबसिन थाब देरो होननानै जोङो फोथायनाय दं। आरो जोंनिया ओ। फार्मनि जाय आदारखौ बाहायो बेफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलनि अमा फिगिरिफोरा बिथांमोनहा बाहाया बेखायनो जोंनिया जास्ट जों मासे मानैल'सो फियो नालाय बेखायनो जोङो। बै रखम ओ मुवा बेसादखौ जोङो अमानो होनाय दानायाव होफानायखौ जों नुनो मोना आरो दिनै जेरै लकेल हिसाबै जों जेरै गोदो फि बुंदोंमोन। बिदिनो फिदों आरो जुदि बेखौबो जोङो आदब आ रासायनिक जेनेबा आथिखालाव फैनाय जेनबा फार्मनि जाय आदार दाना बेफोरजों जुदि नोङो मोजाङै फियोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो होननानै आं नुहुरो आंनि फारसेनिफ्राय आरो नोङो बोरमा फार्म बोरमा फार्मखौ जोंनि साइद आवहाय जोबोर खम मानसियानो खालामो। मानोना जोंनि साइडआवहाय नांगौ रोखोम रखमनि ओ बोरमानो होनो हानाय बिफां आंनि आदारबो गैया जोंनि साइडआव बिलोबो गैया जायनि थाखाय जोङो बोरमा नांगौ रोखोमनि बोरमा फिसिनो हाया। बोरमा फै फला जोबोद उसुबिदा। मोसौआ मो जरै ओ नारा गोरान खौ जायो। थिग बिदिनो बोरमाया नारा गोरानखौ जानो नागिर रा बिसोर जिगाब जाया। बिसोरो गोथां अरायबो गोथां। माबा बु थु बियो ग्रिन बुस्थुखौ बांसिन जायो आरो बोरमाया। जायनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव। जोङो बोरमा फिसिनो उसुबिदा जायो आरो। अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय। बोरैहाय बोरमाखौ फिसियो आरो बेजों लोगोसे जोङो बोरै दाउ फिसियो नोंथाङा सुंदयै बुंना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां थारैनो। जोंनिखि जा बोरमानि जा गांसो ओ बेयो एसेबां आंखाल जाया नोंथां मानोना जोंनिखि ओ ओ गोबां बारि दोंङो बारि बागान गोबां जोंनिखि बारि बागान खालामना दोननाय थायो। बेनिखायनो जोङो गोरलैयैनो जा गाम्बारि बिलाइ अमा बुन्दा ओ बेफोरबायदिनो सावरा बेेलखर गोबां बेफोरबायदिनो बोरमाया जा जानाय आदार एबा दंफां लाइफां बिफां बेखौ जोंनिखि गोबां ओ बुरजा मोननो मोनो। मोननो हायो आरो बेनिखायनो एसेबां गोब्राब जाया बेनि अनगायैबो जोङो बोरमानो दानाबो होनो हायो आरोना ओ बिसोरो माइरंबो जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो माइरंखौबो जोंनि ओ बे साइड ज होनो हायो आरो बोरमानो बे बोरमायावथ एसेबां रांनि खरसा फैया ओ एसे बोलोनिसो खामानि जायो बोरमा फिसिनाया मानोना
नंगौ ओ नोंथांजों आं बोरमानि सोमोन्दै सावरायनायाव मोना आं गोजोननाय मोनबाय नोंगौ जायगा लायै जायगा जोङो खायसे एसे जुनारफोरखौ जों फिसिनो हाया गोसोब्लाबो नङा होमबा नोंथां आरो जोंनि साइडआवहाय जायो जेनेबा बयलार फार्म बल फ्रामजोंबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो जाय बिथांमोना दिनै गभमेन्टनिफ्राय थांनानै जेनेबा पि औ बै दाउ फिसाखौबो हरखायो आरो बिनि जाय आदार दाउनि आदार बानायो बेखौबो जोंनो हरखायो बिनिफ्राय नों फेदेरनानैल हरनांगौ पार किल आ बिदिनो ओ बार तागार त्रिस थाखा बार थाखानिफ्राय त्रिस थाखा होनाय जों नुदों जे आथिखालाव ओनसोलाव बियो गभ गभमेन्टनिफ्राय थाङो गासैबो दाना दाउ गासैबो फ्रि नों जास्ट फिनाल हरनांगौ आरो बिदिखौ जोङो दिनै नुबोदों आरो जोंनि ओनसोल साइडआवहाय अ नोंथांमोननि साइडआवबो जेनेबा बयलारखौ बोरैहाय फियो बिनि सरखारनि माबाफोर आसनिफोर बिदि थाङो नामा नोंथांमोननि साइद एरियायाव बोरैहाय गभेनिफ्राय जोङो ब्रयलारखौ जोङो फिनो हायो बिनि सुबिदाफोर नोंसोरमोननि साइदआवहाय थाङो नामा?
ओ नंगौ नोंथां ओ जोंनियाथ ओरैनो गामि ओनसोल नालाय बेफोरबायदि जेबो गभमेन्टनि ओ मददखौ जोङो मोनफेराखै ओ थेवब्लाबो जोंनि ओ गामियाव साफा सानै सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो गावनि आखाइनिनो रां खरसा खालामनानै गावनो एसे सोलोंनाय सोलोंथाइ लानानै माने बेफोर बयलार फार्म दाव फार्म बेफोरबायदि गोबां फार्म खालामनानै दिनै गावनि जिउखौ माने ओ खुंबोगासिनो दङ बिथांमोना बेनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरानो ओ जोंनिया न'खर न'खर मोसौबो लानानै ओ थांनानै दोङो आरो माने गोबां बेमार आजार जानायफोरावबो मोसौखौ जोङो फाननानै बिनिफ्राय जोङो रांखौ माने मोननो हायो आरो। बेओमफ्राय मोसौनि होनना बुङोब्ला नोंथां मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो जाय गाइखेरनिफ्राय जोङो पनिर माखन घिउ ओ गाइ खिर मैखिफोरबायदि गोबां प्रटि प्रटिन गोनां ओ मुवा ओ जोङो मोननो हायो नोंथाङा बेफोरबायदि प्रटिन गोनां गाइखेरनि बानायनाय मुवाखौ मोनजाफे
औ नंगौ नोंथां बुंनायखौ औव औव थोंजोङैनो एन्सारखौ होनो सानदों नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो मानोना जोंनि मोसौफोरनिफ्राय नांगौ रोखोमनि जोङो गाइखेर खौ बियो पनिर बनायनो हायो बिनिफ्राय ओमफ्राय मा बेनिफ्राय जोङो गाइखेर मिखि होनना बुङो जायखौ नङा होमबा नोंथां बेखौ नोङो फिनानैबो नोङो गायखिर मैखि फिनानैबो गाइखेर फाननानैबो नों गोबां रां आरजिनो हायो बेखौव नोङो जुदि पनिर खालामोब्ला नोङो गोबां दामावनो बेखौ फाननो हागोन आरो गाइखेर दय खा खालामबाबो नों बेखौ गोबां रां बेसेनाव बायनो हागौ जायखौ जुदि नोङो गोलोम बोथोराव जुदि जायोब्ला गाइखेर दयफोरखौ जायोब्ला बेयो जोंनि उदैनि थाखाय जोबोर मोजां गेस्ट्रिकफोरखौ सोखारो होननानै जोङो मिथि मिथिगौ आरो पनिरआबो बेफोर जोंनि थाखाय जोबोत गोनां प्रटिन प्रटिन दे गोबां थायो बेवहाय बेदरआव जेरैबायसा प्रटिन मोनो नोंओ नाफोराव जेसेबां प्रटिन मोनो नों बे पनिरावबो प्रटिन मोनो आरो बेखौ जोङो जानो नांगौ मानसिया सानफ्रामबो ओ औ अब्ला जोंहा समाबो लावबाय नोंथां औ जोंनि औ दे नोंथां गोजोन्थों